खोनादोंना? हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना? खोनादों ना नोंथांङा औ औ नोंथांङा दायो फ्रिना? हेलौ नोंथांङा दायो फ्रिना? हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांङा दायो फ्रिना?
हेलौ
नोंथांङा फ्रिना दायो?
औ
नोंथांङा दायो फ्रिना?
उम हेलौ नोंथां
नोंथांङा दायो फ्रि नामा होनदों? हेलौ नोंथांङा दायो फ्रि?
हेलौ औ नोंथां फ्रियैनो दं।